औ
नोंथाङा फ्रि ना
औ फ्रि दं
अ नोंथाङा माबाफोर मावदों नामा दा
दाथ' जेबो मावाखै
अ ओ आं नोंथांजों जोंनि बर'फोरनि ओ माखासे दोरोङारि मोसानायनि सोमोन्दैसो सावरायगोमोन सावरायनो हागोन ना
औ मोजां दे सावरायजायो
औ ओ जों बेखौथ' मिथिखायो जोंहा बर' हारिया हारिमुनि बिथिङाव बिराद माने जोबोद जौगानाय होननानै जोंथ' बयबो मिथिजायो।
औ
औ जोंहा माखासे गोबां दोरोङारि मोसानाय दं जेरै दोरों होनोबाथ' जोंङो गोदो गोदायनिफ्राय ओ गोदो गोदाय समनिफाय बर'फोरा जाबायदि ओ मोसानायखौ लाबोदों बेफोर मोसानाय फोरा सोलिबोगासिनो आरो दिनैसिमबो अनसायजागासिनो बेखौनो जोंङो दोरोंङारि बुंनो हायो जेरै जों बर'फोरा बागुरुम्बा मोसानायनि गेजेरजों ओ मुलुगावनो सिनायथि जादों।
ओ आरो जोंनाव गोबां माखासे दोरोङारि मोसानाय दं। जेरै ओ बारदै सिख्ला, ओ मोसाग्लांनाय, ओ सा गोलाव बोनाय। गोबां मोसानायफोर दङ आरोना।
औ।
थाङाबो ओ बर'नि मोसानायनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा?
आंबो खौनो बुंनो सानो बर'नि मोसानाय, बर' जोंना दा बर'फोरा मोनसे आंगो मोसानाय दङ, बे बागुरुमबा मोसा सानाय। बागुरुम्बा मोसानानै जों बर'फ्रा मोनसे नाम खामायनो हादों।
औ।
आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन मोसानाय जोंनि बर'फोरनाव दं। बेफोर जाबाय उम माबा ना गुरनाय मोसा
औ।
जाराफाग्ला।
औ।
आनिफाय गराय दाब्रायनाय। गान्द'ला बोननाय बेफोरबादि दं आरो।
औ।
बेफोर मोसानाया जोबोद मोजां।
ओ नोंथाङाथ' बुंबायानो आरो जोंहा मोनसे मो सानाय दं, दाहाल थुंग्रि। दाहाल थुंग्रियाथ' जोंनि ओ मोनसे जारिमिननि खोथा बेर खाङो दाहाल थुंग्रियाव। गोदोहाय ओ बर'फोरा ओ दावहा नाङोब्ला ओ मा होनो दाहाल थुंग्रिजोंसो दावहा नाङोमोन। बेयाव जोंनि बि जोहोलाव फोरा दाहाल थुंग्रि लानानै गावनि हादरनि ओ बेरेखाफोरजों दावहा नाङोमोन गावनि जिउ खौ रैखाथा खालामनो थाखाय जों दाहालखौ बाहायोमोन नङा होमबा?
औ।
आरो जों थुंग्रिजों गुबुन सुथुरनि सायाव हामला खालामनो हायोमोन। औ। बेबायदिनो आरो जोंहा ओ जेनेबा दावहारु मोसानाय बेफोरबायदि बुंनो हायो जोङो जेरै रोनसोनद्रि मोसानाय दङ। औ। ओमफाय मो जेनेबा ओ जोङो मोसानायखौ ओ जोंथ' गासिबो सुबुङानो मोसानो रोंजोबा नङा होमबा?
औ।
ओ गासिबो सुबुंङा मोसानायखौ रोंजोबनो थाखाय ओ वार्कशपफोर जे लायो बिनि जोहै मानसिफोरा माबायदि मोसानायखौ रोंनो हायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
मोसानाय रोंनाय।
औ रोंनायनि थाखाय दि माने जोङो ओ गुबुन गुबुन जायगाफोराव जेरै मावबादा लायोना।
औ।
दा लानायजों लोगोसे सासे ओ सुबुंङा माबोरै मो-मोसानो माबायदि मोसानो रोङो माबायदि बेनाव इ मोसानाया माबायदि इमप्रुभ जायो बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
ओ बेखौनो बुंनो सानोदि बे अबावबा गुबुन जायगाफ्राव मोसानाय लाबाय जेनेबा बे जायगायाव सासे गोरों मोसानो गोरों बे सुबुं लेंहरनांगोन। आनिफ्राय जाय मोसागोन बिसोरबो गावहानो गोसो जानाय थानांगोन आरो मोनसे। गोसो जानाय गैयाबा बे बै फोरोंग्राया फोरोंबाबो बेयाव बिनि खर'वाव हाबाबा बे सोलोंनो हानाय नङा आरो।
औ।
ओमफाय बिदिजोंनो फोरोंनाय फोरोंनायजों बेनि गोसो होनायजों सासे मानसिया मोजाङै सासे मोजां मोसानो मोसाखावरि जानो हानाय जायो।
औ।
औ औ। जोंहाथ' मोसानायजों जेनेबा गोबां जों सिनाय थि जाबोबाय
औ।
औ जोंहा बर' मोसानायनि गेजेरजों बर' होननानै जेरै सिनायथि जाबोयो जेरै ससियेल मेडियाफ्राव गोबां बर'नि मोसानायफोरा ओ अनसायजाबोदों। बेबायदिनो आरो जोङो मोसानायनि गेजेरजों माने गावनि जिउखौ दैदेननो हायो आरो। जेरै नों सासे मोजां मोजां मोसागिरि जाबा नों गावनि रोंनायजों लोगोसे नों गुबुननोबो फोरोंथाइ होनो हागोन नों बेजों नोंहा ओ जे ओ जेरै बेबो मोनसे मानि इनकामनि सर्स आरोना माने जुदि नों रोंनानै गुबुनखौबो फोरोंनो हायोबा बबावबा गुबुन दाबसे जायगायाव मावबादा खुंहैनानै ओ गुबुन गुबुन सोलोंसाफोरखौ फोरोङोबा बै सोलोंसाफोराबो रोंगोन आरो ओ माने फोरोंग्रायाबो माने थांना थानो थाखाय माने राहा मोनो आरो ना बेबायदिनो जोङो मोसा मोसानायनि गेजेरजों ओ माने जिउखौ खुंलांनो हायो जिउआव दावगानो हायो ओ सुबुंफोरजों सिनायजानो मोनो आरो औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो मोसानाय नि ओ मावबादाफोर लायो नामा?
औ जोंनि ओनसोलावबो लायो बैसागु समाव बेफोरबायदि समाव लायो
औ
जोबोद मोजां मोनो बेफोरबायदि मावबादाफ्राव थांनानै मोसानायफोरखौ नुहैबा गावबो मोसानो गोसो जालायो
औ जोंनि ओ जोंनि
नोंथाङाबो मोसानो गोसो जागोन गोसो जायो नामा?
औ मोसानायावथ आंहा फुल इन्टारेस्ट दङ ओ जोंनि जेरै बर ओ आंनि आंबोथ मोसानायाव जोबोद गोसो दं बिबदिनो जेरै जोंनि मोसानाय बर'फोरनि मोसानाय होनोब्ला ओ गुबुन गुबुन हारिफोराबो ओरैबायदि बिदि माने गोसो दुंखाङो जोंनि दामनायफोरखौ खोनायोब्लानो माने खोमनानै थिया थिया जाजोबो होननाय बायदि जायो आरो ना माने औ माने गुबुन मानसिफोराबो माने थानो हाया आरोना एकदमबारे मोसानो गोसो जाखा हायो ओरैबायदि जोंनि बर'नि मोसानायफ्रा माखासे मोसानायफ्रा ओरैबायदि मुहिथावना
उम
औ
जेरैहाय बे बर'फोरनि दामनाय देनाय आगजु बेफोरनि रिंखांनाया आलादा
औ
खाम सिफुं सेरजा जथा। बेसोर बिसोरखौ दामबानो बयबो गोसो दुंखाङो आरोना।
औ औ औ ओ जोंनि जोंनि माखासे बर'नि मोसानायजोंथ' ओ सिगांनि ओ लाइक सिगांनि बाथ्राफोरा ओरैबायदि बेरखाङो नङा होमबा
औ
जेरै जोंनि बर'फोरनि फोरबो खेराइ बेयाव मोस सानाय जेरै बिनिफ्राय जोनोम मोनदों होनोब्ला जोङो खैजेमा फ'नाय दाउ थै लोंनाय सा गोलाव बोनाय जारा फाग्ला मोसानाय।
ओम
औ बेफोरो माने बिराद मख'जाथाव आरो बेफोरजों माखासे दोरोङारि माने जोंनि सिगांनि माबाफोरा ओ दोरोङारि मानि नेरसोनफोरा बिराद माने बेजों थांनानै दं आरोना जोंनियाव।
औ।
जोंनि मोसानाय होनोबा थारैनो जोबोद माने गोसोआव नांथाव नङा होनबा महि थाव रंजाथाव। औ।
जोबोद मोजां मोनो आंबो नोंथाङा बे बर'फोरनि दामनाय देनायनि माबा माबाफोर रोंगौ नामा।
अ आंथ' बर' बर'नि ओ दामनाय होनोब्ला जेरै जोंनि बर'आवथ' गोबां दामनाय दङ दामग्रा आगजुफोर दङ जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा जाब स्रिं गंगोना,
औ
ओ लाइग्रिद ओ जेंजेंग्रा बेफोर दं आरो ओमफाय बेफोरनि गेजेराव आङो ओ दामनो रोंगौ होनब्ला आं खामखौ दाम दाम दामो। मोजां मोनो आरो माने ओ गावनि हारिमु हारिमुखौ जौग गानायाव बिहोमा होनानै हारिमुखौ लाखिनायाव फोथांनानै लाखिनायाव बिहोमा होनानै जोबोद मोजां मोनो। नोंथाङाबो माबाफोर रों जोंनि नोंथांनि हारिनि हारिमुनि जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरनि दामनायफोराव नोंथांमोनाव माबा मोनसेनि रोंगौथि दं नामा?
रोंगौ रोंनाया ओमफाय बारा रोंद्रायिबो नङा। सिफुंखौ हायो। ओमफाय सेरजाखौ बारा हाया आरो। मोजां सोलोंनाय जायाखै। गुबुननि दामनायखौ नुबा गोसो जायो नालाय बेखायनो आं हारसिंनो सोलोंलाबायदोंमोन आरो।
औ औ जोंनियाव बेफोरखौ जोंनाव ओ माने खायफा रोङि सुबुंफोरा सोलोंना लानो थाखाय ओ माने मावबाद मावबादा लानायनि बिराद गोनांथि जायो नङा होमबा माने गोनां थि दङ। जुदि ओ मावबादा लायोब्लासो ओ माने बै गामि सिंनि सुबुंफोरा फैनानै सोलोंनो खाबु मोनगोन सोरबा रोंनाय सुबुङा फोरोंनो लायोब्लासो सोलोंनो खाबु मोनगोन नङा होनबा? बेखायनो जोंनियाव माने मावबादाफोर लायोनाया बिराद गाहाम जायो आरोना। माने गोबां सुबुंफोरखौ थुलुंगा आयो औ नोंथां हमबा ओ टाइमाबो जासिगोन नोंथांजों ओ नोंथांनिफ्राय जोंनि जेरै बर'नि हारिमु मोसानाय दामनाय बेफोरनि बागै नोंथांनि मोनदांथिनिफ्राय खोनानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों ओ नों थांनिसिम साबायखर थाबाय औ दे
साबायखर नोंथांनिसिम